खोनादों आं नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ जोङो आथिखालावथ' जोङो गोबां जौगाबोबाय नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो बिरोंदामिन जों लोगोसे जोङो बिरोंदामिन जौगानानै जेरै जोंहा माखासे आगजुफोर जेरै ट्रेक्टर फोर ओंखारबाय बेनि गेजेरजों जों गोबां आबाद मावनो हायो आरो मबाइल इन्टारनेट बेबायदिनो गुबुन गुबुन जोंहा माखासे बिरोंदामोन जौगानाय ना बेजों जोंहा माबायदि जौगासार जानो हादों आरो बिनि गाज्रि गोहोम आरो मोजां गोहोमनि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां औ औ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना बेफोरनि सोमोन्दै
औ फोरमायनो हागोन नोंथां ओ जोङो बिदिनो बिरोंदामोन जौगानाय होननानै बुङोबा जेरैहाय ओ जोंनाथ' गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय जोंनि गेजेराव मानिे सिगां जेरैबायदिमोन बेनिफ्राय ओ बिरोंदामोन जौगानायनि गेजेरजों जोङो गोबां सोलायनायखौ मोननो हायो आरो बेनि गेजेरजोंहाय जोङो माखासे ओ
मोजाङै बिजिरनानै नायोबा माने गाज्रि गोहोमखौबो नुनो मोनदों आरोना बेनि गेजेरजों दा जौगानाय होननानै बुङोबा जेरैहाय जोङो सिगांनि समावहाय जोङो
ओ जेन'बा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनांगौ जायोमोनबा मानिे बे जोङो ओ थाबायनानै थांनो गोनां जायोमोन नङाबा मोसौ गारिफोरजोंहाय जोङो हान्थि नांगौ जायोमोन आरोना
औ नोंथां औ
बेफोरो माने जोंनि गेजेरावहाय ओ माने ओ सोलायनायखौ नुनो मोनो आरोना दायो गारि मथरफोरजों हान्थिनो हायो बेनि बेनि अनगायै जोङो ओ गोजौवाव बिरग्रा बिर खंफोरनि गेजेरजोंबो जोङो मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायावहाय ओ थांनो हायो आरोना ओ बेबायदिनो जोङो गोबां रोखोमनि बेनि अनगायैबो सोलायनायफोरखौ नुनो मोनदों जेरैहाय ओ जोङो गोजान गोजाननि ओ जेनबा गोजान जायगाखौ मा जादों जेनेबा जों नुसयैखौबो माने ओ नुनायखौ नुनो हायो माने नायहरनो हायो आरोना जोङो
ओ बेबायदिनो गोजाननिखौ नुनो हानाय आरो खाथिनिखौबो बिदि नुनो मोननायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ना आरो बिनि अन गायै जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि गारि मथर बेफोरखौहाय ओ मोननो हायो आरो बेनि अनगायै जोङो नायोबा माने औ बिदिनो सोलायनायखौ गोबां नुनो मोनदों आरोना। जोंनि गेजेराव ओ आरो जेरैहाय जोङो ओम बेफोरखौ नायोबा जेरै ससियेल मेडियाफोरावहाय जेरै जोङो गोदोनि दिनावहाय बिदिनो गुबुन दाबसे जायगायाव जानायफोरनि खौरां खौ माने ओ नायनांगौआ गावनो बेफोरबायदि मबाइलनि गेजेरजों जोंनावहाय नुनो हानाय बिदि गैयामोन माने ओ जोङो बिदिनो टिभिफ्राव नायनो हायोमोन। नाथाय गोबाङानो माने गोबांनि न'खरावनो बेफोरो थायामोन आरोना टिभिया सिगांनि समाव मानि खम समनि न'खराव थायोमोन होमबाबो जोङो बेखौ नायनो थाखाय माने ज' ज' नायनो जायोन आरोना माने ज' ज' मान मोनसे न'खराव थांनानै बिदिनो नायहैनांगौ बिदि जायोमोन आरोना नाथाय दायो गुबुन गुबुन माने गोबां आलादा आलादा गाव गावनि न'खरावनो बायनानै लानानै नायनायखौ नुनो मोनो आरो आरो दायो मबाइलनि गेजेरजोंबो जोङो गोबां रोखोमनि जेनेबा मबाइल दिहुननायनि गेजेरजों जो मबाइलनि गेजेरजों जोङो बेयावनो जेनेबा गोजानाव जुदि नोंथांनि न'खरनिफ्राय सोरबाफोर गोजानाव दंहैयोबा एबा थाहैदोंबा माबाफोर मावनो बा मानिबा थाखाय बा मानिबा हान्थिनो थांदोंबा बेफोरनि माबोरै दं माबोरै सहैखो बेफोरनि सोमोन्दैहाय जोङो खबरखौ लानो हायो आरोना। नाथाय गोदोनि समावखौ नायोबा जोङो माने गोदोहाय जोङो गोबां औ बिदि मोनथिनो था माने माबाफोर बिदि खौरां दैथायनो थाखाय एबा सोरनिबा बिदिनो खबर हर लानो थाखाय जोङो मा होनो लाइजामफोरजोंसो हरनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो आरो लाइजाम थांनो थाखाय बिराद गोबाव माने सम नांगौ जायोमोन। दायो बेफोरखौ जोङो दसे समनि गेजेरावनो माने मबाइलजोंहाय जोङो दैथायहरनो हायो आरोना माने मोनथिनो मोनो आरोना गोदोनि बे फोराव बे औ बे जौगानायजों लोगोसे जोङो बेफोरखौ सोलायनानै माने इजियै खम समनि गेजेरावनो जोङो बेखौहाय अ मा होनो खबरफोरखौ मोननो हायो आरोना माने जोङो बेखौ मोजां होननानै लानांगोन माने आ जोंनि थाखाय बियो मोजां नाथाय गाज्रि गोहोमखौ जोङो नायोबा आ बेखौनो नुनो मोनो जेरैहाय ओ जोङो गाज्रि गोहोमावहाय नायोबा जे जोङो नांगौनि बारा जेरैहाय मबाइलफोरखौ बाहायनाय माने जेसेबांनाखि बाहायनांगौमोन बिनि बारा माने गिदिद जनानै माने नांगौनि बारा मा माने बाहायबाय थानाय बिनि थाखाय जोंनि मेगनफोराव बा जोंनि मेलेमफोराव माने बियो ओ माने बोरैबा जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना माने जोंनि
औ दोन
नुनो मोनो आरो गोबां बिदिनो बे मबाइलफोरनि गेजेरजों जेरैहाय दाथ' मबाइल बाहायनायाथ' ओरैनो कमनानो जाबाय बयबो बाहायो नाथाय बेफोरखौहाय दायो गोबां माने उनदै उनदै नाय गथ'फोरा बाहायनानै माने गाज्रि लामाथिं थांगासिनो आरोना लाङो आरो थाङो माने बिमाफोराबो सोरबा सोरबा उनदै उनदै गथ'फोरनो माने मबाइल होनानै माने बिसोरनो बिदिनो नायहोनाय नाथाय बेफोरो उन्दै गथ'फोरनि थाखाय मोजां नङा आरोना आङो बेखौ खौ नुहुरो दा आङो नोंथांखौ फोरमायना होनो ओ खावलायदों जे माखासे मा होनो बेफोरबायदि गाज्रि गोहोमनि थाखाय आरोना नोंथां
औ नोंथां जोङो बिरोंदामिन जौगानाय होननानै बुङोबा जेन'बा गोदो गोदायनिफ्राय दासिमाव जोङो मा बेबायदिनो मोनफानिफ्राय मोनफा मोनफानि फ्राय मोनफा जोङो माखासे बिरोंदामिनजों जौगाहोजानाय जुन्थिफोरखौ दिहुनलांजाबाय थानायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां जोङो बै समाव जोङो मा मोसौ गारि दिहुनजेनदोंमोन ना मोसौ गारिनिफ्राय मा जाबाय माखासे गराइ गारि दिरुंदोंमोन गराइ गारिनिफ्राय जोंहा माखासे साइकेलफोर दिरुनदोंमोन आरो बेबायदिनो माखासे समाव जोङो साइकेलनिफ्राय बेबायदिनो स्कुटारफोरना जाय मटर साइकेलखौनो होनजायो ना बेबायदि दिहुनबाय आरो ना बिनि उनाव जोङो मा नुनो मोनबाय माखासे बेबायाव माखासे सुबिदा गैयै बायदि नुनानैबा जेनेबा अखा बांखा बा सैज्य' खालामनांगौ जायो नालाय बेनि उनाव जोङो मा नुबाय कारफोर ना गारि ना जेरै खोबग्रा गोनां बा साखा खबनै गोनां गारि बेखौ जोङो दिहुननायखौ नुनो मोनदों बिनि उनाव जोङो गुबुन गुबुन बेबायदिनो रेल गारि दिहुननाय आरो बेबायदिनो बासफोर दिहुननाय आरो बेबायदिनो अख्रांबा दिङानि थाखाय जोंहा हेलिकप्टारफोर दिहुुननाय बा फ्लाइटफोर दिहुननाय आरो बिनि उनाव जोङो माखासे दैजों दावबायनो थाखाय जोङो मा माखासे नाव जाहाज बेफोरबायदिखौ दिहुननाय नङा होमबा नोंथां आरो थिग बेबायदिनो जोङो बेबायदिनो गुबुन गुबुन माखासे बिरोंदामिननि जौगाहोजानाय जेरै आबाद मावग्रा आगजुफोर जेरै ट्रेक्टर पावार टिलार ना बैफोरबायदि लासैनो मोनफानि उनाव मोनफा मोनफानि उनाव मोनफा जौगाबोदों आरो नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो माखासे गाज्रि गोहोम आरो मोजां गोहोमनि सायाव जोङो सावरायनो हायो बेनि सायाव जोङो मोजां गोहोम होननानै बुङोबा बेनो जोङो खम सम खम समनि गेजेरावनो जोङो गारि मथरनि गेजेरजों जोङो मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम थांनो हायो नङा होमबा नोंथां नाथाय बेयाव जोङो बे मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिम थांदों बे जे जोंहा माखासे गारि मथर बिनि बेखौ सालायनो थाखाय जोंहा पेट्रलफोरनि गोनांथि जादों नङा होमबा नों थां दा बे पेट्रल डिजेल फोरनि गोनांथि जानायाव गोबांथार बेबायदिनो गुबुन गुबुन माखासे गारि मथर बा गोबां गारि मथरनि बिबां बांनायजों लोगोसे जोंहा मा सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे लोगोसे जोंहा गारि मथरनि अनजिमायाबो नांगौआ बांदों आरो बेजों जोंहा मा जादों माखासे जोंनि थानाय बा जोंनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय जोंहा माखासे खनि मुवा बा माखासे थाव ना जेरै खैला प्रेटलियाम बा बेफोरो मा ओ डि जेल बेफोर मा खमायलांनो हमदों नंगौना नङा नोंथां जोंनि गोथां मुवाफोरा जोंहा खमायलांदों इयुन नि थाखाय गैया जालांदों आरो बेजों लोगोसे जों बेखौ मा नुनो मोनो जोंहा माखासे मा होनना बुङो गारि मथरनिफ्राय गनाय उखुन्दैफोरा जोंहा बांलांदों नङा होमबा नोंथां बे गारि मथर मथरनिफ्राय गनाय उखुन्दैफोरा बांलांनायनि जाहोनाव बा गोबांथार गारि मथर सालायनायनि जाहोनाव जों मा जादों बेबायदिनो गारि मथरफोरनि एभेलेबेल जोंहा बेबायदिनो गुबुन गुबुन ओ गारि रि मथर जेरै बयबो साफ्रोमहाबो गारि मथर लानो लुगैबायबा ओ बे बिदिनो गारि मथरनि अनजिमा बांनाय बेनिफ्राय जोंहा उखुन्दै गनाय बैफोर जोंहा बांलांदों बियो मा जोङनि मिथिंगाव गाज्रि गोहोम खोख्लैदों आरो नङा होमबा नोंथां आरो बेबो मोनसे जोंहा जे दा आथिखालाव बिरोंथामिजों जौगाहजानाय माखासे आगजुफोर बा जन्थिफोरजों जोङो गोबां गुवार गुवार हा लांदां खालामनानै जोङो आबाद मावदों बैफोरनि जाहोनाव जोङो मा नुनो मोनदों बिफां लाइफांनि अनजिमाखौ खमायनाय नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव जोंहा मा अखानि बिबाङा खमायलांदों आरो जोंनि बुहुम बिखुंनि दुंथाया जोंहा बांलांदों आरो बेबायदिनो मा जालांदों जोंनि बुहुमाव बा जोंनि बारबन दलाव अक्सिजेननि बिबाङाव खमायलांदों आरो कार्बन डाइ अक्साइड बा गुबुन गुबुन गाज्रि गेस जायखौ बिफांफोरा बोनानै लायोमोन बैफोरो जोंहा बांलांदों मानो होननानै बुङोबा जोंहा बिफां लाइफांफोरा खमायलांदों नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो आरो जोङो मख'नो हाबावो गोदोनि आरो दानि फाराग जेन' बिरोंदामिन जौगानायाव जोङो गोदो गोदाय मामोन नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोङो ओ जेनेबा खौरां हरलायनाया जोंहा गोलाव प्रसेसजों जायोमोन आरो बेबायदिनो लाइजामनि गेजेरजों बे लाइजामा जोंहा सहैनो सानसे साननै बा सान थांबा माब्लाबा समाव गोजानबाय बियो सप्ता खनसे हलागैबो लायो बेबायदिनो जोंहा गोनां नांथारगौ जा जायनाखि खबरखौ जोङो दानो ले लगेथि नांगौ ना बैफोरबायदि खबरखौ जोङो मिथि हाया जायो नङा हबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो बुंनो हायो बेबायदिनो जोङो बेफोरनि गेजेराव बिरोंदामिननि जौगानाय माखासे मबाइलफोर कम्पिउटारफोर लेपटप बेफोरनि गेजेरजों जोङो मोजाङै बिथं दै फिथाइ हरनाय खौरां हरनाय आरो बेबायदिनो खौरां मोननाय जेरै जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो गुबुन गुबुन खौरांखौ जोङो न'आवनो थानानै नानै मिथिनो हायो ना जायगायावनो थानानै बा गावनो हारसिंैनो गोसो जाबानो जोङो नायनानै मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे जङो सोलोंथाइ खान्थियावबो जोंहा बिरोंदामिना गोबां बिहोमा होयो जेरैहाय जोङो थाइ खान्थि होननानै बुङोबा जोङो साफ्रोमबो गांफ्रोमबो बिजाबखौ जोङो बायनानै लानो हाया आरो जोङो मा नुनो मोनो गेदेर थाखोफोराव जोङो माखासे बिजाबफोरखौ मोननो थाङा जायनि जाहोनाव जोङो मा बेबायदिनो ससियेल मिेडिया ना माखासे ससियेल फे फरम माखासे जेरै गुगोलफोर ना क्रमफोर बा ब्रउजारफोर बेफोरनि गोजोहै जोङो मा माखासे नांगौ जानाय सोंनाय एबा फिन्नायफोरखौ जोङो बुथुमनानै लानो हायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोंनि सोलोंथाइ खान्थि बा सोलोंथाइ बिथिङावबो मा बेबायदि बिरोंदामिन जोंनि जौगानायखौ लाबोदों आरो नङा हबा नोंथां बा सोलायनायखौ लाबो नङा हबा नोंथां बेनोसै आरो नोंथां साबायखर थाबाय नोंथां नोंथांनिफ्राय आङो गोबांथार बिरोंदामिन जौगानायनि सोमोन्दै मिथिनो मोनलाय औ औ दे अब्ला नोंथां